खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
औ नोंथां आङो नोंथांजों बर'फोरनि दोरोङारि मोसानायनि बागैसो सावरायनो सानदोंमोन नों दा नोंथाङा आंनो बर'नि दोरोङारि मोसानायनि बादै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ दे
औ दे फोरमायदो नोंथाङा
बर'नि मा होनदों
दोरोङारि मोसानाय नोंथां।
बर'नि दोरोङारि मोसानाय
औ
अ बर'नि दोरोङारि मोसानाय होनबाथ' जोंहा बागुरुम्बाखौनो होनोना।
औ नोंथां।
बागुरुम्बा बेफोरबायदि मोसानायखौनो जोङो बर'नि दोरोङारि मोसानाय होननानै हमनानै लानो हायो आरो बर'फोराहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बर'फोराहाय मोनसे रंजासुुलि हारिखा जोङो। गासैबो समावनो जोंहा बर'फोराहाय बिदिनो मोसानाय रंजानाय बाजानाय बेफोरखौहाय खाबु नागिरखायो आरो बेबायदि रंजानो मोननायनि थाखाय जोंना माखासे फोरबोफोर दङ बेफोर फोरबोफोरावहाय बर'फोराहाय जोङो रंजानाय बाजानाय बेफोर रखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंना बर'फोरा जोंनि हारिनि सिनायथि महरै जोंना बागुरुम्बायानो जोंनि मोसानाय आरो बागुरुम्बाखौ जोंनि बर' आइजोफोराहाय जोबोद मोजां गाजा गोमजायै मोसानायखौ जोङो नुनो मोनदों बागुरुम्बा, बारदै सिख्ला बेफोरबायदि जोंहा गोबां मोसानायफोर दङ बेफोर मोसानायखौ गोदोनिफ्रायनो मोसाबोयै मोसाबोयै मोसाबोयै जोंहा आथिखालावबो मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो बेजोंनो जोंनि हारिनि हारिनि मोनसे हारिमुनि सिनायथियाहाय नुजानानै दं आरो दा जोंहा ओ बे मोसानायखौहाय बिजिरगिरिफोरनि बायदिब्ला मानसिनि देहा मोनसेखौहाय खर' गोदोना बिखा जान्जि आथिं आरो आखाय बे माखासे बाहागोआवहाय रानदों आरो बेफोर मोसानायखौहाय जोंङो ओ जोंङो गासैबो माबाखौनो मोदोमखौनो जोंङो सोमावजोबनाय जायो आरो जोंनि बागु मोसानायावहाय जेरैहाय जोङो जानजिबो सोमावनांगौ जायो ओ आखाइफोरखौ खौबो जोङो सोमावनांगौ जायो आरो सम सम जोङो जिरायनांगौबो जायो जिरायनाय गसंनाय जोंहा गासैबो सोमावजोबनांगौ बेबायदि जायो आरो जोंनि बागुरुमबा मोसानाया आरो बारदै सिख्ला सिख्ला बेफोरबायदि मोसानायावथ' जोंहा मोसाग्लांनाय बारदै सिख्ला बेफोरबायदि मोसानायावथ' जोंहा जोबोद मोजां नुयो जोंनि मोसानायखौहाय सिखिरिफोरबायायदि जोंनि जोमग्रा रेगे रेगां जोमग्रा आरो जोंनि माबा दख'ना बेहाय मोजां बायदिसिना गाबजोंहाय समायना आगरफोरजों जोंहा जोबोर समायना नुयो आरो जोंनि मोसानायखौ खौहाय सिखिरिफोरबायदि नुलाय लाङो जोङो मोजाङै नायोबा बेबायदिनो जोंहा समायना रमायना मोसानायाहाय ओ जोंनि बर' समाजावहाय जोङो नुनो मोनो आरो ओ जोंहा बेफोर मोसानायावहाय जोंङो दामग्रा दामु दामजुफोरबो दंखायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंहा आरो गानखौबो मेथाइखौबो जोंहा बर' हारिया गावसोरनो खननानै मोसायो आरो गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि दोरोङारि मोसानाय जोंहा मेथाइफोरखौहाय गावसोरनो खननानै मोसायो सोरबा ओ माखासे हानजायाहाय खनो माखासे हानजायाहाय जोंहा दामजुफोर दामो हौवासा फोरा आरो आइजो फोरा जोंहा माखासेया खनो माखासेया मोसायो बेबायदि मोसानाय हुदाया दङ आरो ओ बेफोरबायदि मोसानायावहाय जोंना दामजुफोरा गोबां दङ' जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा जाबख्रिं गंगोना बेफोरबो दामग्राफोराहाय जोंना बेफोर मोसानायावहाय दामग्रा आरो
ओं नोंथां
गंगोना होननानै बुङोब्ला जोंहा गंगोना दामजुआ जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे बियो ओ औवाजों बानायनाय मोनसे आगजु आरो बेखौहाय जोंनि बर' आइजोफोराहाय दामनाय जायो। ओ बर' आइजोफोराहाय गंगनाखौ दामै दामै मेथाइखौहाय रोजाबै रोजाबै ओ जोबोर मोजाङै मोसानायखौ नुयो आरो गंगोना आरो जाबख्रिं बेहाय बिसोरो बर' आइजोफोरा जोंना दामनो रोङो आरो गोदोनिफ्रायनो बिसोरो सिफुं खाम बेफोरखौहाय मोजाङै जेन'बा दामनो रोंजोबाना बेफोरखौथ' हौवा हौवासाफोरासो बांसिन दामो नालाय खाम सिफुं बेफोरखौहाय नाथाय दानि दिनाव जोंङो आयजोफोरखौबो दामनायखौ नुसै आरो बिसोरबो हौवासाफोरनिफ्राय खम नंला आथिखालावहाय दामो नाथाय गोदोनि दिनाव बर' आइजोफोरनो जाबख्रिं आरो गंगोना मोनोब्लानो गुबुन आगजुफोरखौहाय नांलायामोन आरो ओ बेजोंनो बि बिसोरो बिसोरखौनो दामनानै रंजा बाजायै मोसानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ओ खामाहाय जाहैबाय ओ खामा जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे गोनांथार जोंनि आंगो मोनसे दामजु आरो बेबो बेखौहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो गावसोरनो दाननानै लायो खामखौबो खामखौहाय दंफां ससेखौ खुरनानै बेखौहाय खंख्ला खालामनानैहाय फारनैबो मोखाङावहाय बिगुरजों थुनथेनानैहाय आखाइजों बुनानै गोमसारहोनाय जायो आरो बेखौ बेखौहाय दा बर'फोराहाय गावसोर दाना होसिया गावसोरनो बानाया होसिया गुबुन हारिफोरनो बानायनो होग्रा जाबाय गुबुन हारि फोर बानायनायखौ बायग्रा जाबाय बिनि थाखाय जोंहा मा जोंनि बानायनाय मोनसे हुदाया दा गोमोरलांगासिनो आरो जोंना जोङो गावनि बुस्थुखौनो गावनि मुवा बेसादखौनो जोंङो गावनि हारिमुखौनो खोमालांनो हमगासिनो आथिखालावहाय मालायफोरनो बानायहोनानै गुबुन हारिनो बानाय होननानै बिसोरथ' गुबुन हारिफोराथ' जोंनि खाथि हारिफोरा जोंनि बर'फोरनि माखासे सिनायथिफोरखौ सेख'नानै लानो नागिरखायो दा बेफोरबायदियावहाय जुदि जोङो बेबायदि जोंनि मुवा बेसादफोर बानायनायफोरखौ फोरोङोब्ला बिसोरो गावनो रोंनानै गावसो फोरनि होननानै बिसोरो सिख'नानै लानो ओ बांद्राय गोबाव सम नांनाय नङा आरो जों ओमफाय बिसोरो सिख'नानै लागोन थाबैनो औ खाबु मोनगोन थाबैनो आरो सिफुुंआबो जोंहा ओ बर'फोरनि मोनसे आंगोथार मोनसे दामजु बेखौहाय बार सुनानै रिंखांहोनाय जायो ओ जोबोद मिलौहाब ओ जोंहा मोनसे ओ बे सिफुंजोंहाय जोंहा मिलौदो मोनसे देंखो रिंखांहोनो हायो आरो सि फुंजों बे सिफुंङाहाय मोननै रोखोमनि थायो जोंना जेरैहाय ओ सिफुं गोलाव आरो सिफुं गुसुं सिफुं हासुं बेफोरबायदि होननानै सिफुं खान्दा बेफोरबायदि होननानै जोङो मिथियो आरो सिफुं खान्दाखौहाय बांसिनै लावखारफोराहाय सुनायफोरखौ नुनो मोनो आरो गोदोनि दिनाव लावखार फोराथ' मोसौफोर गुमनायाव सिफुं सुयोमोन ना जोंना बेफोरबायदि आरो ओ बे खान्दा एबा लावखार सिफुङावहाय जोंहा ओ मोन मोनद'था गरंखौहाय नुनो मोनो आरो गरं द' गरंखौहाय नुनो मो नो आरो सिफुं गोलावहाय जोंहा गरंबा बेखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो दा बेफोरनो आनि मोसानाय ओ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय आरो आङो बेयावहाय जोंनि दामजुफोरखौबो सोफानाय जाबाय। दा एसेनोसै आंनि बुंनाया नोंथाङाबो माबा मोनसे सावरायनो गोसो नामा?
औ नोंथां आङो जोंनि ओ बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनायनि बागै नोंथांनो सावरायनो सान सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना? औ नोंथां आङो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनाय होननानै बुङोबाथ' जोंहा गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय बैसागुआव थालिर फि फां गाखोनाय दैहु बुख्रुबनाय दुरुं बोलायनाय आरो उन्दै उन्दैफोरनि गेलेनाय होननानै बुङोबा जोंहा हाखर खिखर गेलेनाय आदि दिगा गेलेनाय आसिनि बिसिनि गेलेनाय बेफोरनो आरो नोंथां दा आं नोंथांजों बै जोंनि बे दोरोङारि गेलेनायनि गिला गेलेनायनि बादै सावरायनोसै नोंथां। जोंहा गिलाखौहाय खाबादि बायदिनो गेलेनाय जायो आरो बे गिलाखौ गेलेनो थाखाय जोंहा गिला फिफांनि फिथाइनि बेगरखौ नांगौ जायो आरो गरसे गरसे आरो गिलाखौहाय माब्रै गेलेयो होननानै बुङोब्ला ओ मोननै हान्जा खालामनाय जायो खाबादिनि बायदिनो ओमफफ्राय फारसेथिं सा स्नि आरो फारसेथिं सा स्नि हानजा राननाय जायो आरो आरो मोननैबो हान्जायावहाय ओ सा ओरै सा स्निनोबो स्निथा गिला बेग गर बयबो गरफा गरफा लानांगोन आरो ओरै फारसेथिंबो स्निथा गिला बेगर गरसे गरसे लानांगोन आरो बेवहाय ओ जाय हान्जाया गिलाखौ गावगोरोगोन बे हान्जाया गिला खौ लाथ'नांगोन आरो आरो जाय हान्जाया ओ गिला खो गावहोगोन बे हान गिलाखौहाय जेरै बे खेलायावहाय खाबादिनि बायदिनो मोनसे जायखौहाय माबा गेजेरनि माबा होननाय जायो। गेजेरनि सिन होननाय जायो बे गेजेरनि सिनावहाय गिलाखौहाय एसे समान जान्थायावहाय गिलाखौहाय गायनानै लायो आरो मोनसे हानजानिया मोनसे हानजानिया जाय हान्जाया गिला खौ गावगोन बे हान्जाया खाफालावहाय गिला बेगरखौ लानानै खारनाय जायो आरो ओमफ्राय गिला बेगरखौहाय खाफालाव लानानै खारनानै बे गिला बेगरा जाय जायगायाव गोग्लैगोन बे जायगानिफ्राय बियो बै गायनानै दोननाय गिला बेगरसिम गावनानै फोनांनो हानांगौ आरो बेबायदि ओमफ्राय बेवहाय नुनो मोनोदि गिला बेगरखौहाय जेसेबां गोजानाव गोग्लैगोन बे गावनायावहाय फोनांनो फोनांनो एसे गोब्राबसिन जागोन आरो आरो खाथि होथियारावहाय खोख्लैनो हायोबा बियो गिलाखौ गावनो एसे साब साबसिन जागोन आरो बे गिलाखौहाय गावनायाव जेसेबांनो साबसिनै फोनांनो हागोन बेनो देरहागिरि जागोन आरो गिला गेलेनायावाय दानिया आङो बे बैसागु बेहाय दैहु बुख्रुबनायनि बादै माबा फोरमायनोसै दैहु बुख्रुबनायावहाय जोंहा माबा दैहु खौथ' नांथारगौ जायो आरो बेवहाय बेखौ खुख्रुबनो थाखाय जोंहा बे दैहुखौ खौ बुख्रुबनो हानाय बायदि गंसे गन नांगौ जायो आरो गुबैयै बे खेलाखौहाय हिनजावफोरखौहाय बांसिन होनाय नुनो मोनो दानिया हौवासाफोरखौ खौबो होनायखौ नुनो मोनबाय
औ
औ आरो बे खेलायावहाय जोंहा दैहुखौहाय मोनसे माबानि जे जायगानिफ्राय। सासे मानसियाहाय मेगनखौ अ खाथेनानै दान्दाखौ बे दैहुखौ बुख्रुबनो थांगोन बे जायगानिफ्राय एसे गोजानावहाय ओ बिदिनो थिन सारि मिटारसो गोजानावहाय जोंहा थिन सारि फाससिम दोनो बेसिमावहाय जोंहा दैहुखौहाय दोननाय जायो आरो आरो बे दैहुनि सिङावहाय अन्थोब दोननाय जायो बे अनथोबा खेला होगिरिफोरनि सायाव सोनार बे अन्थोबखौहाय जेरै मा होनो गोसो जेनेबा रां जेन'बा रां होबाय आरो मा मोनसे बि होनोबा होबाय आरो राङाबो बिदिनो गोसो बायदि होनो हागोन ओ सेजौ नैजौ बाजौ जि बिदि होनो हानाय जायो जोंहा आरो बे रांखौ जाय दैहुखौ बुख्रुबनो हागोन बे देरहागिरियानो मोननाय जायो। ओमफ्राय बे दैहुखौहाय आ गिबि देरहाग बाग्रायाहाय देरहा गिबि गेलेगिरि